अ अ नोंथां औ।
अ नोथां उम।
औ औ मा खालामगासिनो दं नोंथां?
औ दोङ र' नोंथां आङो ओरैनो दंथ'यो दा।
औ अ अ नोंथां।
उम।
माने नोंथां आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जेनेबा बिबार बागाननि बागै जेनेबा एसे मिथिनो लुगैदों आरो ना नोंथां जेनेबा नोंस्रानि न' खराव जेनेबा बिबार बागानफोर दंना गैया आरो
उम।
एबा नोंसिनि गाननि जेनेबायगाफोर ना गैया बेफोर बागै माने सावरायनो नागिरदोंमोन। नोंथां खोनादों नोंथां? अ नोंथाङा खिन्थालांनो हागोन ना? अ अ
अ औ जोंहानावथ' बि दिम बांद्राय बिगा बिबार बागानथ गैया गैया जेनेबा आं जा फुल दङ बेखौ नोंथांनो फोरमायनोसै नामा जोंनाव जा बिबार दङ।
औ औ नोंथां औ।
जोंनावथ' बिदि दासो जाफुवांदो जेनेबा बिबारफोरा गायगासिनो माने न'आव जाथाराखै आरो बिबारा जेननोबा मोनसे, मोननै दङ फांसे फांनै बिबार बारनाय फुला बिदिनो जोंहानाव थ' बिबारा बै ओ मा ना मोनोमोन बेखौ फुजायाव खलुमग्रायाव होयो जोंनिया बेयो फुल दाउदै होनाय गुफुर बिबार बेथ' दोङो। ओमफ्राय आरो बेनि गाबा माने गुफुर फुल दाउदै होननाया सोरबा सोरबा सोरनि खिनबा आरो कासनदा फुलबो होनो जोंनिखि आरो फुल दाउदै बिदि होनो ओ‌ बेनि कालारा जाबाय गुफुर अ बेनि कालारा जाबाय गुफुर बारबाथाय बारबाय जोबोद बारो आरो माने नो मोजां नुयो बिदि। फुल उनदैयानो आरो गदोर मोनसे गिदिरा मोनसे दङो ओमफ्राय फिसाया मोनसे दङो। ओ जों उनाव ओमफ्राय आरो बिजों
ओ बिजों माने गेन्दे फुल गेन्दे फुलबो दङ। बा गेनदा फुल माबाया बिदि कालार मा होनो बेखो अरेनस नडा नडा कमला कालार जागोन। खालार दङ सानाव ओमफ्राय आरो ओम बे मा मोनसेया मा नामोन बेयो हो बेखौ नयनतारा होननानै बांसिन मिथियो। मानसिफोरा बिलाइआ जाबाथाय गोखा बिनिया ओमफ्राय बिनि बिबारा जाहैबाय गलाब कालारनि आरो फाथर गलाप बिदिनो मोजां नुयो बेखौबो। नायनो फाइलि जि होनो फायलिया बिदिया मोनो बार आरो बेनिया कासानदा दङ बिदिनो थुलुंसि दंफां माखासे दङो थुलुंसिया आरो बिदिनो एल'भेरा दङ ओमफ्राय आरो बिदिनो दङो जेनेबा मा होनो बेखौ
ओ औ
उम न' सिङाव गायनाय गायग्रा फुल बिदिया दं ओमफ्राय आरो दाउस्रि आथिं नामा आङो दाउस्रि आथिंआबो बेथ' गोजां माने दाथ' बे गरम बोथोरावल'सो जायोना दाउस्रि आइथेंआ गोजां बोथोरावथ' बिनि बिबारा बारनाय जाया बिनि दाउस्रि आथिंनि बिबारा माने कालारा मोन ब्रै ना मोनबा दोङो आरो ओमफ्राय
औ-औ
बेनि कालारा जाहैबाय पाथर कालार मोनसे गुफुर मोनसे आरो गोमो मोन से आरो माबा मोनसे ओ गोमो मोनसे आरो गलाब कारहा थार मोनसे बिदि दोङो
औ
ओमफ्राय बेखौ जोबोर नायनो समायना नुयो बेयो बारायसोयो आरो माने बारायो थाब थाब माने बेखिनियानो जोंहानाव बिबारा बिदिनो ओमफ्राय बिबाराथ' दङो ओफ्राय बिफां लाइफाङासो बांसिन दङ बिबारा माने खम जोङानाव ओ नोंथांलांआनाव मा मा बिबार दङ एसे फोरमायनो हागोन नामा मा मा बिबारखौ मोजां मोनो आरो नोङो
औ-औ नोंथां जोंहा नियावथ' सिथ्ला गेजेरावनो दङो गलाब बिबार गलाब बिबाराबो जेनेबा गलाब मोनसे ओरै आरो गुफुरस बियाव मोनसे दोङो आरो ना नोंथां ओमफाय बियो माने बारबा जोबोद बारो माने गोदोर गोदोर साफा बारो आरो ओमफाय माने आं बेखो जोबोद मोजां मोजां मोनो आरो नोंथां ओमफ्राय आरो जोंहानि माने सिथ दानि उनाव माबा दङ आरो मालायनो काटनथा फुल दोङो मोनसे इबो माने बारबाथाय बारबाय बिराद बारो ओमफ्राय
ओम
माने बारबाथाय ला खनो हायोबा आरो आरोना ओमफ्राय बेखौबो साफा नुयो बेनिफ्राय आरो नारजि बिबार होननाय मोनसे दोङो नोंथां बिबो माने गोमो कारा मोनसे आरो बेबो माने बेखोबो माने साफा नुयो नुबाबो जेनेबा गलाब बिबारखौ बांसिन साफा नुसिनो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो जोंहानावबो बांद्राय बिबार गैया बिफां लाइफांसो बांसि दङ नोंथां इनिफ्राय आरो ओरैनोथ' बिबारफोरखो न'फोराव बारा गायनाय जाया जोंहा इनिफ्राय माबाफोराव थाङो आरो थांनायालाय बिबार बागानफोराव थाङो बिबार बागानफोर नायनो ओमफ्राय इफोराव नाहोयो सानफ्लावारफोर आरो गेन्दे फुलफोर गोदोर गोदोर माने इदि गेन्दे फुलाबो माने मोननै मोनथामबो रोखोमनि थायोना नोंथां जेरै कमला कमला कालार गोमो कालार
ओम
आरो जास्रें कालारबो थायो माने नोंथां इफोरखो माने नाहैैयो आरो ना माबायाव बिबार बागानफोराव जोङो न'आव गैया नालाय इदिनो बिबार बागानावनो बेरायहैयो बिबारफोरखौ नायनानै माने मोजां मोनो आरो
ओ
आरो ओरैनो बिबारफोर नुबाथ' जायबाबो गोसोफोरखौ खान्थि मोनखागोन आरो नायनानैबो मोजां नुगोन आरो बिबारफोराबो बायदि बायदि रोखोमनि थायोना बेफोरफोरखोनो नायनो नानै जोङो माने बिबार बागानाव थाङो नवाव गैयाबाबो माने बिफोरखौ नायना माने गोसोखो खान्थि नाङो आरो नोंथां
अ
औ
ओमफाय ओरैनो उम बिथाङा मा मा माबा बिबारनि नाम मिथिगौ जेनेबा खोन्थानो हागोन नामा एसे
अ बिबारनि नामाथ' आं दा मिथिनाय बायदियाव बांद्राय मिथियाबाबो आङो जिखिनि मिथिगो बेखिनिखौ खोन्थानोसै नोंथां ओरैनोथ' इखैजा काटनटा फुल होननाय मोनसे थायो बिखैजा दा आरो गेन्दे फुल आरो जबा फुल आरो उम नारजि बिबार होननाय ओमफाय गलाब बिबार सानफ्लावार इनिफाय आरो आरो बिदिनो बायदिसिना बिबारफोर माने नोंथां गोसोआव बारा फै ख'आ आरोना नों बुंनाय टाइमाव ओमफ्राय बिराद मोजां मोनो नो माने बिबारफोराथ' न'आव गैयाबाबो माने बिदिनो माबाफोरावनो बिबार बागानफोरावनो थाङो नायनो
उम उम
नोंथांलाहानाव मा मा बिबार जेनेबा अ सरि नोंथां माने नोंथाङा जेनेबा मा मा बिबारनि नाम मिथिगो आरो मा माखौ बांसिन मोजांसिन मोनो बेखौ खोन्थानो हागोन ना
आंथ' मोजां मोननाया गासैबो बिबारखौनो मोजां मोनो बाट उम ना नाथाय आंनि मोजां मोनसिननाय बिबारा आरो
ओ ओ
आंनि मोजां मोनसिननाय बिबारा फामि बिबार बिदिनो फामि बिबार गेन्दे बिबार आरो माबा दालिया बिबार ओमफाय लिलि थायोना मोनसे लिलि बिबार ओमफाय आरो जबा बिबार बिदिनो ओमफाय गलाब बिबार ओमफाय मा होनो बिखौ मोनसेखौ सान बिबार ओ बेफोरखौ आं जोबबोद मोजां मोनो आरो आं बिबार गायनानै जोबोर मोजां मोनो बिबार गायनो ओमफ्राय आं माने सानो आं इयुनाव उम लाइक माने जिउआव आङो सानसेबाबो बिबार बागान खालामगोन बिदि सानो आरो न'खौ गासिबो सोरगिदिं माने आं बिबार खालामजोबगोन बिदि सानो न'खौ समायना साजाय जोबना दोनगोन सानसेबाबो आं बिदिनो मोनसे मोनसे गायहोहोलांगासिनो मोनसे मोनसे उम बेलेग बेलेग उम माबानि बेलेग बेलेग जातनि बिबार जेनेबा आङो बुथुमनो बिदिनो सेस्था खालाम खालामबाय थायो सानफ्रोमबो ओफ्राय हाथायफोराव थांबाबो आङो आं मोजां मोननाय बिबार बिदिफोरखौ आं मोनसे मोनसे बायनानै लाबनानै न'आव गायफैयो आरो आं बिबारखौ माने दा अ न'आव बिबार बागान
औ
खालामनो सानो आङो सानसेबाबो माने जाफुंगोना जाफु
औ
खानसेबाबो आं खालाम थारगोन बिबार बागान साजायनानै दोनजोबनो मार मोजां मोनो बिबार बिबार नायनो नायनानैबो मोजां मोनो गोसोफोराबो जा मोजां मोनो बिबार नायनानै फुङाव सिखा सिखारनानै फुङाव सिखारनानै आरो बिबार नुबाथाय जोबबोर मोजां मोनो गोसोआ नो आरो गोसोआ गोहो बोलो स- क्ति मोननायबायदि मोनलायो नुबा
औ नोंथां माने बिबार माने न'आव माने बिबार थायोबा जायगााखो माने बिराद समायना नुयो आरोना नोंथां माने माने बिबारनि गाबजोनो माने न'खरखौ माने गोजोन खान्थि नुयो नोंथां
उम उम आं बिदि आरो बिबार कालारफोरखौ आरो मोनसेदि बोरैबा थायोना मोनसे बोरैबा अ अपरा जिता होननाय बिबार दङ अपरा जिता बिबारनि कालारखौबो आं जोबोर मोजां मोनो बेयो
औ औ अपरा जिथाया
आं बेलेग बेलेग गाबनि समे बेलेग बेलेग गाबनि गोदान गाब गोदान बिबार गाब खौल' नागिरखायो हाथायाव थांबाबो गोदान बिबार गाब मोनबानो लाबनो गोसो जायो आं गोदान मोनबानो न'आव गायना लागोन आरो माने
औ औ नोंथाङा होमबा बिबार गायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो ना नोंथां नोंथांनिफ्राय माने बेखिनि माने बिबारनि बागै जेनेबा खोन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
अ
ओ
दे नोंथां
हेलौ नोंथां
अ नोंथां खोनादों नोंथां नोंथाङा मा मा बिबार गायनानै मोजां मोनो जेनेबा न'वाव नोंथाङाथ' खोन्थाखाबाय दा जेनेबा बिबारखो ओमफ्राय नोंथाङा न'खराव जेनेबा बिबार गायनानै खानसे एसेबाबो बिबार बागान खालामनो गोसो दंना गैया
बिबार बागान खालामनो गोसो दं नोंथां माने बिबार बागानखौ खालामनो सानो ओमफाय न'आबो माने बांद्राय जायगायाबो मेरला गैयाना बेनि थाखायनो माने बिबार बागान खालामथ'नो हायाखै नोंथां थेवबाबो मोनसे मोननै दोनफैगासिनो दङ नोंथां गोथां ओरैनो हााइफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै
उम
ओरैनो गलाब बिबार बिखिजा आरो गेन्दे फुलफोरखौ माने आङो बायना लाबोदों मानेमोन नोंथां ओमफाय नारजि बिबारफोरखौ माने लाब दो लासैनो ओमफ्राय सान बिबारफोरखौबो आङो लाखैनो बायनानै लाबोगोन बेनिफ्राय आरो अपरा जितायाथ' माने माबायोना बायाबाबो जेनेबा मोनखायो नालाय माने बेखौ माने नाय नागिरना मोनथ'वाखै आरोना नोंथां माने बेफोरखौबो आङो बिबार बागान खालाम
अ नोंथाङाथ' नारजि बिबार होनबाय थादों नारजि बिबार होननाया माबायदि माने आं नारजि बिबारखौ बे दिनैसिम सिनाया माने मा कालारनि मा गाबनि जायो जेनेबा नारजि बि
अ औ नारजि बिबारा नोंथां माने मोननै दङ नारजि बि बिबारा मोनसे माने गोमोथारबो थायो बिबारा बांद्राय गोदोर जाया इनिफ्राय आरो मोनसे कालारा आरो बोरैबा कमला कालार थायो आरोना नों माने बिबारा बांद्राय गोदोर जाया इनिफ्राय जि बारो माने बिराद मोजां बारो आरोना माने बोरायबा माने गाहायनिफ्रायनो बारफ्रुजोबो नोंथां माने बिफाङा गिदिर नङाबाबो बिबारा ओरैबायदि थानाय ब्रे थानानै बारलांजोबो ओमफ्राय ओरैबायदि समायना नुयो नार्जि बिबारखौबो नोंथां
ए दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाना फैलायबाय जोंनिया रायलायनायखौ फोजोबलायनोसै नामा मालाबा
अ अ जागोन दे नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां दे दे
दे नोंथां ओं खोनादो